हेल' नोथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
औ नोंथाङा दा फ्रि दङनाा ओरैनो दंथ'योना।
औ फ्रियैनो दङ।
अ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन दा।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जागोन दे आं माने जोंनि बे जोंनि बुहुमनि बारहावा आबहावा। बा बार मन्दलनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ जोंनि बे आबहावा बा बारमणडल बा बेयो जोंना। माबोरै खहा जाबाय दङ मा जाहोननि थाखाय खहा जाबाय दङ। मानि थाखाय आरो जों। बेखौ माबोरै होबथानो हायो बा जों बेखौ आबहावा खहा जानायखौ जों एसे खमायनो हायो। बेनि सोमोन्दै एसे आं सावरायनो आखायाव लाबाय। औ जोंनि बे आबहावा होनोबा बारमणडल। बे मल बार मन्दल होनोब्ला जोंहा जोंनि जिब जुनार दावउमा दाउसा आरो जों। जों होनोबा सुबुं माहारि बे सुबुं माहारि थांना थानायाव जोबोद गोनां। मानो होनोब्ला जोंनि बे आबहावायासो जोंखौ फोथांनानै लाखियो बे आबहावाया जा सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमबाय दङ बिनि गुबै जाहोन मोनथाम मोनब्रैसो जाहोना जाहैबाय आं बुंनो सानदों सुंद'यैनो माने गिबियावनो जाहैबाय बिफां लाइफां दानफायनाय
औ
बिफां लाइफां दानफायनाय आरो जेसेबांखि गिदिर गिदिर जोंनि टाउन सोहोर बा नोगोराव दङदि खारखाना गिदिर गिदिर खारखाना बे जेनेबा हमनानै ला इथा बानायनायाव सावनाय बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो बेनि उनाव गिदिर गिदिर थाव पेट्रलियाम थाव बानायनाय जाया होमबा थावनि माबा मोनसे बेनिफ्राय जिखिनि अर बा उखुन्दै बेजों बिनिफ्राय ओंखारनाय बेखुदो बेफोर माने गोबां जोंनि माबाखौबो खहा खालामगासिनो बिनि उनाव गारि मथर गारि मथर आरो प्लास्टिक बाहायनाय बा गेसाव गोफोन मुवा गारनाय आरो जोबथारनायाव जाहैबाय जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय सुबुं अनजिमा बांनाय मानो होन्ला जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि नांगौफोराबो माने बांगासिनो दङ गिबियावनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय बिफां लाइनफां बिफां लाइफां दानफैनाया माबोरैहाय जोंनि आबहावाखौ खहा खालामगासिनो माने
औ
बिफां लाइफाङा जोंनि जिब जुनारनि थांना थानायाव गिबिसिन मैखोमै बाहागो लायो माने मानो होनोब्ला बे बिफां लाइफाङासो जोंनो थांना थानायाव जोंनो नांगौ गेस अक्सिजेन बेखौ जोंनो हगारनानै होयो बेनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ आरोना मानो होनोबा बिफां लाइफाङासो जोंनो अक्सिजेन होयो आरो जे जोंनि बारमन्दलाव थानाय गाज्रि बारहावा थानाय जिखिनि कार्बन डाइ अक्साइद जायनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बे गाज्रि कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिफां लाइफाङासो सोबनानै लायो बिफां लाइफाङासो सोबना लानानै जोंनि बारमण्डलनिफ्राय बे बिफां लाइफाङासो गोमालांहोयो बे कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बेनिखायनो जोङो जों बिफां लाइफां दानफायनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगौ माने बा सिरिबाङै लाखिनांगौ जोङो बिफां लाइफां गायनायखौ जोङो समानथि लाखिनो हायो जेरै माबोरै होनोब्ला जोङो फांसे बिफां दानफ्लायोबा हमनानै ला जोङो फांसे बिफां दानफायोबा जोङो फांबा बिफांखौ जोङो गायथारनांगौ आरोना बिदि खालामोबा जोंनि बे बुहुमाव माने बिफां लाइफां खमायलांनायनि बिबाङा माने समान थि थायो आरो ना सिरिबाङै थायो जुदि नों फांसे दानफायनायनि जायगायाव फांबा बिफां गायोबा माने फांसे बिफां दानफायनायाव जेबो खहा जाया माने बे जोंनि आब- आबहावाया माने समानथियै थायो। मानो होनोबा जोङो आबहावायाव बिफां-लाइफांजों आरो जोंनि जिब-जुनार जों माने मोजांङै सोमोन्दो दङ आरोना जोंनि माने थांना थानायाव। बेनिखायनो जोंङो बिफां-लाइफां दानफायनायखौ बन्द' खालामनांगौ। बिनि उनाव जाहैबाय जोंनि गिदिर गिदिर सोहोरनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै जिखिनि गेस जिखिनि बारहावाया जोंनि म-बार मण्डलाव थानानै जोंनि हां लानायाव माने गोबां खस्थ' खालाम खस्थ' जानायखौ नुबाय दं आरो ना। बिदिनो माने जोंनि देहायाव हां लानाय हां लानायाव खस्थ' जायो बिदिनो ओमफ्राय गोबां गोबां जोंनि देहायाव माने बेमार आजार सोमजिनायखौ नुनो मोनसै आरोना दानि जुगाव।
औ
जों हायोबा बे गिदिर गिदिर खारखाना बाहायनाय बेनिफ्राय जिखिनि उखुन्दै ओंखारनाय जोङो बेफोरबायदि जाय खारका-खानाया माने उखुन्दै ओंखारो गाज्रि गेसखौ बहनो बेखौ जोङो एसे हायोबा खारखानाफोरखौ जोङो खम बिबाङै बाहायनांगौ आरो ना लिमिटाव बाहायनांगौ जेनेबा। जोंनि जेराव जोङो मिथिंगाखौ समानथि लाखिनो हायो।
उम।
बेखायनो जोङो बे खारकानानिफ्राय ओंखा-ओंखारनाय उखुन्दैखौ एसे समानथि लाखि- नाया गोनां आरोना जोंनि आबहावानि थाखाय। बेनि उनाव फैयो जों जोंहा माने बिनि उनाव फैयो गारि मथर।
उम
गारि मथराबो जोंनि आबहावाखौ गोबां बिबांनिफ्राय माने खहा खालामबोगासिनो आरोना। बेबायदिनो माबोरै होनोबा जोंनि जिखिनि बे बुहुमाव गोबां लाख-लाख, हाजार-हाजार, क'र'र-क'र'र गारिफोर जों दंसै दानि जुगाव आथिखालाव। बेनिफ्राय जिखिनि गारिया माबोरै खारो होमबा बेनिफ्राय जोङो पेट्रल आरो डिजेल। बे पेट्रल आरो डिजेल बे मोननैजोंसो गारिया खारो बेनिफ्राय ओंखारनाय जिखिनि उखुन्दै बेफोर उखुन्दैया माने जोंनि देहानि थाखाय जोंनि आबहावानि थाखाय जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो माने। जोंनि अजन लेयार बार मण्डलाव अजन लेयार होननाय थायो। जायखौ जोंनिफ्राय माने साननिफ्राय ओंखारनाय आलट्रा भाय'लेड देनिफ्राय बासायो माने बे अजन लेयारा। बे अजन लेयारखौ माने बे गारिनिफ्राय ओंखारनाय गेस जिखिनि उखुन्दै बियो खहा खालामबाय दङ' आरो ना। बिदिनो गोबां गोबां माने फिसा-फिसौ फिसा-फिसौ जों जिखिनि माबाफोर दंबावो जाहोनफोर माने जाय जोंखौ हां लानायाव बा माने गोबां खहा खालामो बा जोंनि मिथिंगायारि आबहावा मिथिंगायारि सम्पदखौ माने खहा खालामो। बिदिनो गोबां दङ सुबुं अनजिमा बांनाय, प्लास्टिक बाहायनाय, बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ आंबो बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंनि इनभाइर'नमेन्टखौ बा जोंनि आबहावा- खौ गाज्रि खालामनाय होनोब्ला जोङो सुबुं माहारिफोरानो बांसिन गाज्रि खालामो होननानै आंबो बेखौनो सानो आरोखि। मानो होनोब्ला ओ जोंनो सुबुं माहारिफोरानो बिदि ओ माखासे बिदि प्लास्टिकफोरखौ बाराद्राय बाहायो आरो बिदि माखासे ओ उखुन्दिफोर गनायफोर बेफोरखौबो जों सुबुं माहारिफोरानो बाराद्राय बाहायनाय जायो आरो दंफां दाननायफोराबो जों सुबुं माहारि बिनिखाय बे गासैबो जोंनि बे आबहावा गाज्रि जानायनि दायथ'आ जों आंनि सुबुं माहारिफोरानो होननानै आंबो सानो आरो जोङो नुनो मोनो गोबां बिदि ओ दंफां दानफायनायफोरखौ नुनो मोनो जोङो गावनि नांगौखिनिखौ खौल' साननानै जोङो जोंनि आबहावानि सोमोन्दै जों साननो रोङासै जोङो गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखायनो माखासे बिदि दंफांफोरखौ दानबाय बा बिदि बिजनेस खालामनो थाखाय दं दंफां फोरखौ दानबाय आरो गावनि नांगौ बुस्तुखौ बानायनो थाखाय थाखायनो दंफांफोरखौ दानबाय जायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गाज्रि जालांबाय आरो बिदिनो जोङो जोंनि प्लास्टिकफोर बाहायनायफोरा ओ जाब्रासिन जाब्लाय बुरजासिन जोंनि बाहायनायफोरखौ जोङो बाहायनो रोङासै आरो लोगोसे नोंथांनि बुंनाय बायदिनो गारि मथर बाहायनायनि गेजेरजोंबो बिदिनो गोबां उखुन्दैफोर बेफोरबायदि ग नाफोरजोंनो जोंनि आबहावाफोरा गाज्रि जालांबाय होनांगौ बेखौनो बुंनो सानो आरो बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जों मानसिफोरा जोङो ओ जोङो बाहायनो रोङाखै जोंनि बुस्थुफोरखौ जोंनि आबहावाफोरखौ जोङो मो जाङै लाखिनो थाखाय जोङो रोङाखै बिनिखायनो आं सानोखि जोङो बयबो सुबुं फोरा जोङो सोलों नांगौ जोङो बि दंफां दाननाय फोरखौ बन्द खालामनानै जोङो ओ नांगौ समाव जोङो दंफांखौ दानना नै बिनि उनावहाय जोङो दंफां गायफिननो थाखायबो जोङो सोलोंनांगौ बिदिनो जोंहा ओ बेजों जोंहा आबहावाया मोजाङै थागोन लोगोसे जोङो हायोब्ला जोङो गारि मथरफोरखौबो बांद्राय बिदि सालायनायफोरखौ जोङो हायोब्लाा बन्द' खालामनांगौ होननानै आं सानो आरो मानो मानो होनोब्ला जोंहा बेफोर जोंबो आबहावाफोरा गोबां गाज्रिफोर जायो गारिनि जों गारि जोंथ' गोबां बिदि उखुन्दैफोर ओंखारो आरो गोबां बिदिनो गाज्रि जायो आरो आब आबहावाया ओ जोङो हायोब्ला जों आथिखालावहायथ' थ गोबाङानो गारि बिदि मथरफोरखौ बाहायो नाथाय हायोब्ला जों दसे जेनेबाहाय जों नुनो मोनो गोबां सुबुंफोरानो गावनि न'निफ्रायनो स ससे लामाजों ओंखारलांबानो गारि बाहायनो गारि लांनायफोरखौ जों नुनो मोनोबा गावनि न'निफ्राय सखाासिम थांनायावनो जोङो गारि बाहायो थ' बेफोरबायदि ओ ससे ससे लामाफोरावहाय जोङो हायो ब्ला साइकेलफोरखौ सालायनांगौ आरो बेजों जोंहा देहाफोराबो मोजां थागोन बिजों जों आबहावायाबो गाज्रि जानाय नङा बिनिखाय जोङो हायोब्ला साइकेलफोरखौ सालायनाया मोजां आरो जोंनि ओ दंफां दाननाय बेफोर गासैखौबो जोङो बन्द खालामनांगौ आरो जोंङो प्लास्टिक बाहायनायफोरखौबो जोङो बन्द' खालामनांगौ हायोब्ला जोङो प्लास्टिक नि जायगायावबो बिदि दानियाथ गोबां बिदि पेपारजों जोंबो बिदि
औ औ बानायनायखौ नुनो मोनो
बथु बानायनाय ओंखारबाय नालाय बेफोरखौबो जों बा फायोब्ला मोजां आरो प्लास्टिकनि जायगायाव आंबो बेखौनो सानो।
औ औ औ नोंथाङा थारैनो थिगखौनो बुंदों औ आंबो दा बेबायदिनो प्लास्टिक बाहायनायनि सायाव बिदिनो गारि मथरनि सायाव एसे ओरैनो बुंथिना होनो सानदों जे नोंथाङा थार खौनो बुंदों दि प्लास्टिक बाहायनायनिफ्रायबो गोबां माने जोंनि आबहावाया खहा जायो जायनि जाहनाव होनोब्ला प्लास्टिकआ मोनसे सेवनो रोङै बुस्थु बा जिराद बे गोबां बोसोर हाजार लाख बोसोरनि उनावबो बियो माने दिडिकमपस जायाबा सेवनानै थाङा माने बेखौ जोङो बाहायनायनिफ्राय इसे जानगाराव थानांगौ माने इसे खमायनांगौ मानो होनोब्ला प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय जोंनि आबहावाया जोबोद गाज्रि जायो मानो होनबा प्लास्टिकआ जेराव जेराव गारनानै दोनोब्ला हाफोरा माने नस्थ' जायो जिखिनि हानि जिब हायावबो जिब थायो नालाय बे हानि जिबा माने थैलांजोबो आरोना प्लास्टिकखौ जेराव मेराव गारनानै दोनोबा। मानो होनब्ला जेब्ला हानि जिबआ थैबाय अब्ला बेयाव बिफां लाइफां रजुनायाबो खमसै आरोना बेयाव मैगं थाइगं गायनाय आबाद मावनाय बेफोरो माने खम सेर बेफोराव जाया जानो नागिरा जेराव प्लास्टिक थायो। आरो बे प्लास्टिक बायखोनदा प्लास्टिक खौ जोंनि सुबुंफोरा मा खालामो सावनानै होयो। सावनानै होयोब्ला ओरैबायदि गेस ओंखारो बे प्लास्टिक सावनायनिफ्राय जोंनि बारहावाया ओरै ओरैबायदि गाज्रि जायो माने जोंनि हां लानायाव माने जोबोद खस्थ' मोनोबा जों बेमारबो जानोबो हागौ आरो जोंहा आरो बेमार जानायखबो नुनो हमबाय दङ आरो बेबायदिनो गारि मटर सालाइनाय ओमफ्रायबो नोंथाङा जिखिनि बुंबाय बेबो नोंथांबुंनायफ्रा थारैनो सैथो बिब्दिनो गारि मथर सालायनाय खौ जों माबोरै खम खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला आथिखालावथ' गोबां बेटारि बा मोब्लिबजों सो सोलो माने खारनाय बा सोलिनाय गारि ओंखारनो हमबाय। हायोबा जोङो मोब्लिब बे मोब्लिबजों खारनाय गारिखौ जोङो हायोबा इसे माने बा आरायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों मानो होनबा मोब्लिबजों खा खारनायाव माने जेबो बिदि गेस बा खहा जानायखौ जों नुनो मोना। जेरै जोङो गारि पेट्रल बा डिजेलजों खारनाय गारियाव जिखिनि उखुन्दै ओंखारो बेजों माने मोब्लिबनि गारियाव माने बारा बिदि गेस बा बिदि भया गेस ओंखारनायखौ जों जों नुनो मोना बेनिखायनो जोङो खम खालामनो हायोब्ला मोजां जे माने जोङो गारि मथरखौ जों जाय गारि मथरा उखुन्दै ओंखारो जोंनि आबहावाखौ खहा खालामो बेखौ माने बाहायनायखौ खम खा खालामनो हायोब्ला जोंनि आबहावायाबो मोजाङैनो थागोन बेनिखायनो जोङो हायोबा मोब्लिबजों ओंखा खारनाय गारियाव जोङो बाहायनांगौ।
औ नोंगौ
दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय जों नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा खोथा सावरायनो मोननानै बा फोरमायथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो आङो बारहावाखौ बोरै जोंनि आबहावाखौ लाखिनांगौ माने जोथोनै लाखिनांगौ बिनि सोमोनदै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।